हेलौ अ
खोनादोंना नोंथां औ औ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय होननानै फन खालामबाय आं नोंनाव।
औ
जिथुनाखि जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानबाय
औ दे
नोंथाङा सबाय ओंख्रिनि सायाव माबाफोर मोनथियो नामा सबाइ ओंख्रिखौ बोरै संनांगौ माबाय दि आरो जों सबाय ओंख्रिखौ संनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
सबाय ओंख्रि संनाय जोङो गिबियावनो सबखौ सबाइ गथाखौ जोङो सारायाव एवग्रोबाय मोजाङै एवग्रोनानै उनाव जोङो हुफ्र्रेमबाय हुफ्र्रेमखांनायनि उनाव सुनानै जोङो दैजों सबायजों ओ माबानानै ग्लब ग्लब गोदौहोबाय आरो गोदौ होनोनायनि उनाव जोङो
सिगाङावनो दैजों ओ सबायाइजों खारै होनानै जों ग्लब ग्लब गोदौहोनायनि उनाव सबाया रुइयोबाथाय सबाया रुइयोबाथाय जोङो मस्ला ओ मस्ला होनाय संख्रि होबाय ओमफ्राय बेदरफोर थायोब्ला जों बेदरखौ एवग्रोयो एवग्रोनानै सबाया जेब्ला गोदौगोन बा रुइगोन होनबा बेदरखौ होफायो आरो नोंथां।
औ ओ सबाइ ओंख्रिखौ मा बेदरजों जायोबा बांसिन गोथावसिन जायो नों मिथियो नामा नोंथाङा?
सबाइखौथ' जों बांसिनानो दाउजों दाउ लकेलजोंबो जायो सोरबा सोरबा बा आरो ब्रयलारजोंबो जायो सोरबा सोरबा आरो अमा बेदरजोंबो जायो।
फ्रायानो गावबा गाव गोथाव मोननाय बायदि जायो आरो।
ओ सबाइखौ खारै होनानै सङोब्ला माबायदि आरो खारै होआलासिनो सङोब्ला माबायदि दि जायो बिनि गोथाव जिथु टेस्टआ?
खारै होनानै संनानै जायोबा मोजांसिन मोनो आरो जेनेबा जों खारै बेखौ सबाइखौ रु ओ दैजों होनायावनो जोङो सबाइखौ खारै होखाबाय लानानै ग्लब ग्लब गोदौखांबाय ओमफ्राय गोदौखांनायनि उनाव जोङो
सोरबा सोरबा ओ रुइखांनायनि उनाव पियास थाव एसे होनानै माने संबाद मारि बिनो आरो सबाइखौ होनबाना माने जों आं आंनि थावनायाव माने कसिन मोनो आरो आं। संबाद मानिनानै दाउ बेदरानो जा नाफोर हो गोथावसिन जायो आरो नोंथां।
सबाइजों ओ साम'जों ओ जेनाखि जानाय ओ जाफेर जाफेबाय ना?
जाबाय जाबाय।
सबाइजों साम'जों जाबाबो खोब गोथाव जायो आरो जोंनिथिंबो जायो आरो आंबो जायो बा जोंहा न'खरावबो जायो आरो बिनि फ्राय जोंनिथिं सबाइ होननानै बुङोब्ला बे सबाइखौ बांसिनै मिसिं हारिनि सुबुंफोराबो खोब जानायखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोना मातिमा होननानैबो बुङो अकमियानि आ बेबायदिनो बिथांमोना बांसिनै लिगां समाव आलि आं आलि आलि लिगाङाव बिथांमोन बे सबाइ ओंख्रिखौ अमा बेदर जों संनानै बिथांमोना बयखौबो जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो फ्राय न'खर न'खरावनो बेबायदि सबाइ ओंख्रि संनानै सोरबाबा सबाइजों दाउजों ओमफ्राय सोर बा सबाइजों ब्रयलारजों संनानै बिथांमोना जाहोनायखौ नुयो नाथाय जोंनि बर'फोरनि बायदि बिथांमोना संनो इमान रोङा आरोखि बिथांमोनहा खारै होनाय खौ बारा नुनो मोना आरो बिथांमोननि जेनाखि खुख्रेमनाय बा बेबो बारा मोजां मोजां माने मिहि मिहि जाया आरो थेवबाबो बिथांमोना गावसिनि माबा हिसाबै गावसिरनि जेनाखि नेम निथि हिसाबै बेखौ सबाइखौ सङो जाहोनायखौ जों नुनो मोनो जोंथिंजाय आरो नोंथांमोननिथिं मिसिंफोर दङ ना?
गैया जोंनिथिं।
गैयाना अ जोंनि थिं मिसिं हारि होनना बुङो बिथांमोनखौ मिरिफोरा बेबायदिनो लिगाङाव बेबायदि सबाइ ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो बेनिफ्राय नोंथां मोनसे ओंख्रिनि सायाव आं एसे रायज्लायबावनो सानबाय अनला ओंख्रिनिसै अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियो नामा नोंथाङा?
अनला ओंख्रि संनायखौ ना?
औ
गिबियावनो जोङो अनलाखौबो मोनसे आइजेंआव नांगौ जखानि सोमबाय माइरंखौ सोमनानै एसे गुरै जायोबाथाय जोङो सुखांबाय खिरखायाव
सुखांनानै
बेखौ सोरबा दा गोदान मुगाया आरो ग्रिडारजोंबो बार अनो ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा उवालजोंबो देयो बेखौ गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो दैखौ गोदौहोग्रोबाय दैखौ गोदो गोदौ होनानै ग्लब ग्लब जायोबाथाय जोङो बे अनलाखौ माने एसे एसे होनानै गारबा जों लासै लासै एरनानै सङो आरो।
ओमफ्राय बेयाव जोङो मस्ला होयो संख्रि होयो ओमफ्राय बेदरफोर थायोबथ' जों बेदरखौ एरफ्रामख खान दोननानै बे अनलाया अनला गुन्दै होखांनायनि उनाव जों बेदरफोरखौ होनानै एरै एरै संनानै मोनजासे एरनानै संनानै माने संख्रि बानलु नांबानो खांनानै जायो आरो
औ बिनिफ्राय अनला ओंख्रिखौबो खायसे खायसे माने बेबायदिनो थावखौ बारा बाहायनाय नङा आरो माने बांसिन खारैजों संनायखौ नुयो सोरखौबा सोरखौबा सोरबा सोरबा थावजोंबो संनानै जेनाखि जानायखौ नुनो हाखै आरो अनलाजों दाउ होनोब्ला बांसिन बेबायदि रायखांजाथाव बर'फोरनि बायदि मोनसे ओंख्रि होननानै आङो मोनथिगौ आरो अनलाखौ जेनेबा दा अनलाजों लकेल दउजों संनानै जायोब्ला माबायदि जायो बिनि टेस्टआ
गेसआथ' जोबोर गोथावानो जायो अनलाजों लकेल दाउजों ओमफ्राय सोरबा सोरबा अनला बेखौ अनलाजों माने बिलाहिखौबो जानाय नुनो मोनो आरो होमबाना बिलाहि होबथाय एसे जानो गो फा आराम जायो माने टेस्टियाबो। ओमफफ्राय लकेल दाउजों साबसिन मोनो आरो आं अनलाखौ
औ बेजों लोगोसेनो मोनसे ओंख्रिनि सायाव आरो से रायलावनि जाय जों बर'नि ओंख्रिफोरनि सायाव जों रायज्लायगासिनो दङ जेरै नारजिं ओंख्रि नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे मोनथियो नामा नोंथाङा
नारजिखौ मिथिगौ नोंथां
ओ नारजिजों जेनाखि मा मा बेदरफोरखौ बा मा मा बुस्थुजों जुदि नारजिखौ जोङो संनानै जायोबा नारजि दोलो संनानै जायोबा बांसिन मोजां जायो बेनि सायाव
जों जानायाथ' खायफा खायफा न'खराव जोङो नारजिखौ ओरै बिदिनो गोजान नारजि दोलोबो जायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा नारजिखौ माने एसे सोमनानै माने सेफ्लेनानै बाथोन बायदि जायो आरो जों थाव संख्रि होनानै ओमफ्राय आरो, नारजिखौ जोङो फ्रायानो मिरामिसफोराव नार्जिखौ आलुजोंबो संना थेब -थेब संना जानाय मोजां मोनो। सोरबा सोरबा अमा बेदर आरो अमा बिखाफोर,, फोरजोंबो जानाय नुनो मोनो ओमफ्राय,, सोरबा सोरबा नाजोंबो जायो। नारजि ओंख्रिखौ।
थारैनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो नारजि आरो नारजिजों,, बिदिनो अमाजों जेनबा बांसिन गोथाव जायो आरो जायनि थाखाय,, गोथाव जानायनि थाखाय दिनै ओ वर्ल्डआवनो बा बुहुमावनो दिेनै जायो। बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि,, ओंख्रि होननानै सिनायथि मोनबाय जि आइ टेक जाबाय जेनाखि नारजि अमाया बा, नारजि दोलोआ बेयो जि आइ टेक मोनबाय जि आइ टेक मोननायफोरनि सोमोन्दै बर'फोरनि जि आ टेक मोननायफोरनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथियो नामा नोंथाङा
आं एसेबां मिथिया नोंथां आर'नायइाबो हाबबाय दा जि आइ टेक ना?
औ आर'नाइया हाबबाय ओ आर'नाइआ जाहैबाय बर'नि मोनसे सिनायथि।
औ!
आर'नायइाबो हाब्बायओ बिनि उनाव सिकुड़ना हाब्बाय। बेबो जोंनि बर'फोनि दोरोङारि मोनसे दामजु बेबो जाबाय आरो जौ गोरान जाय जोंनि,, बर'फोरनि मोनसे लोंग्रा मोनसे ओ लोंग्रा मोनसे निसा। खौनो बुंनांसिगोन बे, बा जोङो बेफोरखौ फोरबोफ्राव बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव बेफोरखौ ओ फोरबो जायाब्लाबो माखासे समफ्रावबो सावरि -बादालि बायदि बायदि समफ्रावबो लोंनायखौ नुनो मोनो। आरो आथिखालाव बे खौ माखासे मानसिफ्रा जोङो फाननानै न'खर सालायनायखौ नुनो मोनो आरो। जुमाय मावनानै बा जुमाय सावनानै, बेबायदि। बिनि गेजेराव जुमाय गोराना जे आइ टेक मोनदों आ,, बिनिफ्राय जुमाय जाय जुमाय गिसि बा माइब्रानि जुमाय बिदै बे माइब्रानि जुमाय बिदैयाबो ओ,,, जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे लोंग्रा मोनसे निसा जुक्त' हिसाबै बेबो मोनसे जि आइ थेक मोनबाय ओ जोंनि बुहुमावनो आरो,, बेबायदिनो गोबां माखासे जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय दामजु माखासे,, जाग्रा मुवाफोर फ्राबो जि आइ थेक मोननायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ
दा बैफोरो जि आइ टेक मोननायनि गेजेराव जेन ओंख्रि होननानै बुङोब्ला- नारजि अमा आरो नारजि अमाया मोनसे माने रायखांबोनाय जादों गोथाव मोनसे जोंनि बर'फोरनि आइटेम बा मोनसे ब्रेन्ड जानानै थाहैबाय आरो। ओ बेजों लोगोसे आरो मोनसे ओंख्रिनि सायाव आं रायज्लायबावनो सानबाय जेनाखि,, बर'नि आरो मोनसे
फेभारेट माने बर'फोरा जाबाय थाग्रा मोनसे ओंख्रिनि मुं मोनथिबावगोन नामा नोंथाङा?
ओंख्रिया जोंना बे सबाय अनला ओमफ्राय आरो थास' बिथ्रिफोरखौबो जायो ओंख्रिजोंबो जों नाफामखौबो थेब थेब संना जानाय नुनो मोनो
औ
ओमफ्राय फ्राय बांसिन नाफामखौ बर'फोरा जायोआनो नोंथां
औ औ औ ओ नाफामनि सोमोन्दै मोनथियो नामा नाफामखौ माबायदि देनाय जायो
नाफामखौ आं एसे मिथिया माने आं आगोल उन्दैयाव न'आव एसे बानायनायखौ गोसोआव दं आरो नोंथां फस्टआवनो जों नाखौ औ नाखौ जों साफा सायबाय खि गारबाय उम ओ फोरानबाय मोजां फोराननायनि उनाव जोङो उाल उवालाव देबाय देनायाव जोङो थास' गोसोमखौबो होयो बेखौ माने जों हासुं बा भयामाव थोन थोन माबानानै जेनेबा सफा माथेनानै दोनो आरो बेनि ओमफ्राय जों गोबाव दोननायनि उनाव माने नाफाम फैयो आरो बेयाव नाफामनि गेस फैयो
उम ओ नाफामाव खोब मोनसे बर'नि ओ जानो मोनसे बाथोन बायदि औ जायखौ जों ओंख्रिफ्राव बाहायनायखौ नुनो मोनो खोब मोजां मोनबाय माखासे आयदानि सायावबो सावरायनानै नोंजों औ उन समाव आरो माखसे आयदा हरनि सायाव जों सावरायबावसिगोन ओ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै ना होमबा
दे नोंथां जागोन
दा गोजोननाय थाबाय
अ